हेल' नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा?
औ दङ फ्रियाव।
अ बिदिब्ला जोङो दसे सम सावरायलायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां।
ओ माने, जोंनि बर' हारिनिनो माने बर'फोरा माखासे गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि बाथोनफोर जायो आरोना।
औ-
औ- बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा गुसुङै बेखेवनानै होनो हागोन नामा? माने- मा- माफोर मा मा- मुवाफोरखौ बाथोन जायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ- औ हागोन नोंथां।
अ- अब्ला बिदिबा नोंथाङा बेखेवनानै होदो?
औ- बिदिब्ला आं बेखेवनानै होनोसै नोंथां।
औ- औ।
जोङोथ' गोबां रोखोमनि बाथोन बाथोन जायो आरोना जानायालाय। जेरै नाफाम।
हेल' नोंथां?
हेलौ औ- खोनादों नोंथां। औ- माने नेटआ स्ल' मोजाङै खोनायाखै।
जोङो बाथोनखौ जों नाफामखौ बाथोन जायो आरोना।
औ- औ।
बे रोखोम जाग्रा मुवाखौ बर'फोरनि- साबसिन मिलौदो खाजा होननानै बुंनाय जायो आरोना नाफामखौ।
औ- औ नोंथां।
बेखौ बर'नि गिबो बुंनाय जायो आरोना।
औ।
गोबां ना मोननाय समावहायो- बर'फोरा जासे जानानै फोरानना- थिनानै दोनो आरो- नाफाम देनायनि मिजिं थिनानै ना गोरानखौ- दोनथिनानै दोनो आरो ना।
औ- नोंथां।
ना गोराना नाफाम देनायनि जखा जायोब्ला। लाहार फाहार खालामो आरो
औ- औ।
बे जमायनाय ना गोरानखौ थास' बिसंजों उवालाव देनानै मोजाङै गेब्लेहोनानै गुन्दै खालामना लानो नांगौ आरोना।
औ- नोंथां।
आरो उनाव जेबोला गेब्लेयो बे समाव थियारि खालामना लाखानाय औवा हासुङाव खादौजों संसो-संसो सोनानै थालिर बिलाइ हांगारजों माथेनानै मोखाङाव हाजों लिरथेनानै दोन- दोननो नांगौ आरो। बिनि उनावहायो जोङो नाफामखौ दानि मुगायाव बेखौ हाथाइसालियाव बायनानै मोननाय भयामाव सोनानै दोननाय जायो आरो।
औ औ
जेखियानो जाया मानो बियो दाननैसो उनाव सेवनानै नाफाम जायो।
औ-औ।
बेखौ बारहाबनो हायि बादि गोरा आाथेना दोननो नांगौ आरो ना।
औ।
होमबाना नाफामा बांसिन गोथावसिन जायो।
उम-उम।
बे नाफामखौ सेवनाय बादि मोनोब्ला खादौजों एबा गनजों एर'नना सा सारायाव बाथोन सावनानै जायोब्ला जोबोद मिलौदो मोनो आरोना।
औ औ
आमफायहायो दुन्दिया सामब्राम बिलाइ बानलु होनानै सावोब्ला मिलौदोसिन जाबावो आरो
औ नोंथां औ
आमफायोहायो नाफाम बाथोनजोंबोनो थिब्रे जानो हायो आरो।
औ औ
ओंख्रि ओंख्रिबो नांलाया आरो नाफाम बाथोनजों। जायोब्ला मिलुदोनसिन जायो
औ फुङाव जानो मोजां जायोना माने बियो जोबोरैनो। गोथाव जायो आरो माने ओंखाम गुदुं गुदुंजों हेलौ नोंथां
ओमफा थोजासे भिटामिन ए आरो आयदिन थायो आरो बियो सोलेराव थोजासे गय आरो
औ नोंथां
दिब
औ
गांजिमा सिंखावरिखौ गां आथिं खिगारनानै मोजां सुनानै लाना थियारि खालामनो हायो नांगौ आरो ना
औ नोंथां औ
आमफ्रायो बेनि उनाव ओरैनो गोरानै एबा थाव एसे होनानै एवनो नांगौ
औ नोंथां
एवनायाव फानलु फिथाइखौ जखानि होना एवफानांगौ आरो
औ औ
बिनि उनाव जेबोब्ला मोननाय बादि जायो अब्ला गोरानै, गोरान खांना लाबोनानै संख्रि सामब्राम गोजा गुफुर आरो दुन्दिया होनानै थबसियाव होनानै देनानै मोदोमफ्रु गोथाव जानो हायो आरो। बियो जोला गांजेमाया मोदोमफ्रुसिम मोदोमो आरो
औ औ माने जोलैया मोदोमसिनो औ जोनिफ्राय, उम
बेयो बर'नि गोथाव जाग्रा बाथोन आरो दास औ बर'आ बे बाथोनखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बर'फोरा
औ नोंथां औ
दाथ' बे गांजेमाखौ जेरावबो मोननायानो बांसिन मोननायानो जाला।
औ माने गोदो गोदायसो मोनोमोन आरोना बेखौ बांसिन। उम जोंखइबो औ जोंखइबो मोननो थांला दाना।
औ औ ओमफायो बेनि उनाव खुसेंग्रा बाथुन बाथोनबो जायो आरोना।
औ औ
बिनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों आङो।
औ नोंथां।
खुसेेंग्राखौ जावनानै एबा हमनानै लाबोना आथिं गां खि गारनानै मोजां सुनानै लाग्रोनांगौ आरो ना खुसेंग्राखौ।
औ नोंथां।
बेखौ गोरानै एवनानैबो जायो एबा बाथोनबो जायो जानो हायो आरोना।
औ औ
खुसेंग्राया गोलोम बोथोरनि हराव सोरांखौ होसोनानै बिरनानै फैयो आरो। अब्लाबो बेखौ जों हमनो हमनो हायो आरो।
औ नोंथां।
आसिन कारतिक दाननि खुसिंग्राया जोबोद गोथावथार।
औ माने बिदै गोनां जायो आरोना मेजेम बरहा।
औ औ गोथाव जायो आरो। ओमफायो बिनि उनाव हायो बे समाव बिदै गोनां जायो आरो। आरो मेजेम बराथार जाथारो।
औ औ
बिनि थावनाया मिलौदो जाथारो आरो।
औ नोंथां।
बियो थोजासे प्रटिन गोनांबो जाय गोनांबो जायो।
औ
बाथोना बर' बर'फोरनि मोनसे गोथाव जाग्रा आदार आरो।
औ माने बर'फोरा बांसिनानो बाथोन रो खोमखौ जानो मोजां मोनो आरो ना माने औ ओंखामफोरजों उम ख्रि थाबाबो एसे आलौज्रो इदि माने जानो मो मोजां मोनो आरो बर'फोरा।
औ आरो बिनि उनावहायो बर' फोरा गुबुन समाव जायोब्लाबो बांसिनै दैज्लां बोथोराव ना गांजेमा सिंखावरि खांख्राइ आरि बाथोन जानानै गोजोननाय मोनो आरो।
औ औ
दैज्लांनि गायनाय फुनायाव बाथोनजों दुब्लियाव ओंखाम जानानै हालेवो आरो।
औ नोंथां।
औ दाथ' जोंनि जोंनियावथ' दाथ' माबा गांजेमाखौनो मोननाय जाखाला। जाखाला नालाय बांसिनानो
जोंखैइबो मोननो थांला नोंथां माने सिगांसो मोनोमोन आरोना।
औ औ
औ
दाथ' मोननोनो थांनो नागिरखाला नालाय जेरावबो बायनो बायनानै जानो गोनां जायो आरो बायनानैबो मोनबांनो नागिरबावला दायो।
औ औ
उ गैया हाथाइ हाथाइ बाजारफ्राव बायनानै जानो गोनांबाबो मासेयावनो जोबोद दाम गोलैहैयो।
औ दानि दानि जुगाव गोबां माने दामफ्रानो बारायजोबबाय आरोना। माने मैगं थाइगंनियानो जा ना बेदरफोरानो जा माने गोबां बारायजोबबाय
औ औ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनै दोन थ'नो हानो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला सम लानानै मालाबा मोसो रायलायफिनसै खोमादां नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ